औ नोंथां गोजोन्थों।
मा खामदों नोंथां?
नै दङ' नोंथां ओरैनो जिरायना।
औ औ
दायो दावबायनि सायाव रायलायन्सै होमबा ना?
औ नोंथां दे सावरायलायनोसै दसेनो दे। औ
नोंथाङा दावबायनो मोजां मोनो ना मोजां मोना?
आं दावबायनानै मोजां मोजां मोनो नाथाय माखासे रांखावरि हाल सालनि गेजेराव दावबायनाय जाया आरो जानायालाय।
औ
औ ओमफ्रायनो नोंथाङा दावबायनो मोजां मोनो नोंथाङा?
दावबायनायखौ मोजां दावबायनो मोजां मोनो नोंथां हेलौ
औ औ दे बुं दे
औ दावबायनो दावबायनायालाय मोजां मोनो।
हु उम
बिदिनो
ओं नोंथांङा ओ जेनेबा बबे बबे जायगायाव दावबायखो?
थ' बारा गोजान दावबायफेराखै ओेरै जोंनि खाथि खाला जि जागा दं तेजपुर, गुवाहा टि तेजपुर ओरै मोनसे माबा दंना जुनादथाग्रा बायदिसि फिनो मा होनो बेखौ काजिरंगा औ औ बाव थांबाय बे तेजपुराव थांबाय ओरै जोंनि इन माने बिस्नाथ गाट होननाय दं आरो ना।
औ बिसोनाथ गाट
अह ओरै आरो जोंना उनासल खाथि जायो ओरै अरना
अ औ औ
औ
नोंथांङा ओरै जेनेबा बेरायनानै नोंथांङा मा मा नुथाय नुबोखो जेनेबा?
बेरायनानै नुथाय नुबोदोंबाथ' ओरै फार्स्टआवनो दंङ गुवाहाटियाव बिदिनो जिब जुनार नुदों आरो ना मो सा, मैदेर गान्दा आरो ओरै मा सो बेखौ
औ
औ जुनाद आरो जा-जागाफोर दं मोजां मोजां।
औ औ।
औबा।
उम। ओमफाय नोंथाङा ओरै जेनेबा मा मा जुनार नुबोद
जुनाद नुबोदों होनबाथ' ओरै मैदेर नुबाय।
हम।
ओमफायो ओरै मोसा नुबाय। आरोे ओरै। गान्दा नुबार आरोना।
औ औ।
औ बिदिनो आरो मैफोर दं। अ।
मैफोर दं उम।
ओमफाय नोंथाङा मालाबाफोर काजिरङायाव बेरायहैफ हैखांबाय नामा?
काजिरङायाव औ औ। खनसे बेरायहैबाय आरो ना‌।
औ औ‌।
काजिरङायाव नोंथाङा ओ मोसा मुफुर नुबोदोंनाा नुबोआखै?
मोसा मुफुर मोसाखौथ नुबोदों मुफुरखौ नुबोस्लाबासै। औ ओरै टाइमा लेट जाहैबायना फो माने हास्लाबजोबासै।
औ औ फैफिननांगौबो माखासे माबा थाबाय।
औ औ गोजानबो जाहैबाय।
ओह
नोंथाङा बहाबफोर गोजान माने। आसाम बारलांफेरबाय नामा बेरायनो?
आंथ आसाम बारलांफेराखै बारनायालाय इदिनो खाथि खालायाव थांबाय आरोना आंबो इदिनो। गुवाहाटिफोर जा तेजपुरज जा अबबानो अबबा डिस्ट्रेक लायि डिस्ट्रेक एफोरबायदियाव थांबाय आरो थांनायालाय।
औ अंगौ
ओ हमना ला ओ रिदिककिया जुलि जोंनि जा सनितपुर डिस्ट्रिक्ट। बिनि धिककियााजुलि धिककियााजुलियाव ओरै मोनसे मन्दिरग गोदान दङ जेरै हमना ला साउथ साउथ इण्डियानि माबाफोराव जेरै मन्दिर गिदिर गिदिर थायो साउथ। मभिफोराव जेदैफ। फिलिमफोराव गिदिर गिदिर मन्दिर नुयो बेफोरबायदि मोनसे बानायदों आरो आरो ना बे दिक दिकेेयाजुलि माबायाव पानबारि होनो बे जायगाखौ बे जायगायाव दं आरो माने मोजाङानो जायगायालाय बेरायनो बिदिनो मन्दिर मन्दिर हिसाबैथ' मोजां जाखागोन बे रायनोलाय मोजाङानो इयाव बेरायनो बेरायनायालाय
नंगौ नोंथाङा दावबायनायजों मा मासो मा मोनथिनो लुबैयो
दावबायनायजों आंथ' बिदिनो जाखिनि ओ जों माखासे मिथियै बुस्थु मिथियै बेरायफेरै जायगा बेफोराव थांनानैथ' बिराद लुगैयो मानोना
नंगौ
न्थियौ जायगाखौथ' गासिबो नायनोबो लुुबैखागोन बि बिसोरनि हाल साल बिसोर नि माखासे माबा थानाय बे बेफोर माने माबादि सोलिदों माबादि थासारि जानाय लोंनाय बेफोरखौ माने मिथिनो थाखाय दावबायनोलाय लुगैयो आरो आरो बिदि दावबायना आ मिथिनानै बा लिरना लाबोनानै गोसोआव लानानै बिसोरनियाव बिदि बिदि सोलियो बेफोरबायाददिखौ माने ओ सोलोंना लाबोनानै माने दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव सेयार खालामनो बा फोरमायहैनो बा गामि एरियायाव जायफोर फंबायमोन दं बिसोरनो फोरमायनो बेफोर बेफोरबायदिनो माबायो आरो मिथिनो लुुबैयो आरो
नंगौ
औ
मोजाङानो
ओंओमफ्राय ओरैनोथ' नोंथाङाथ' दावबायनानै मोजां मोनो जानांगौ
औ मोजां मोनो दावबायनानै मोजां मोनो दावबायनाया मोनसे मोजां आरोना माने दावबायनाय जों मिथियैखौ मि नायननो हायो नुयैखो' नु नुथाय माने नु नो मोनैखौ नुहैयो आरो ना
थिगानो थिगानो
माखासे गियान मोनथिनो हायो आरो ना दावबायनायजों बिनो
औ ओरैनोथ' दावबायनो हाबाथ' मोजांनि बाथ्रा मोजांबो गियानबो मोनगोन मोजां माबाफोर जायगाबो नुगोन मोजां मोजां गियान आरि बायदि आरो गोसोनि साननायफ्रा गोजान जागोन आरो ना। दावबायनो हाबा नो उम हमना ला मन्दिर फोरावनो अबेबा मन्दिर गिदिरफोरावनो थां अब्ला नोंनि गोसोनि साननायफोरा मोजां जाबोगोन बेफोरबायदिनो आरो
नंगौ उम
उम ओरैनोथ' दावबायनो होनबाबोथ' दावबायनो हाया जाहै बाय गोजान गोजान जायगा माखासे रां खावरि ओं औ औ माखासे रांखावरिनि गोनां थि जायो बेफोरबायदिनो माखासे जेंनाफोरबो मोगा मोगि जानांगौ आरो
नंगौ।
नोंथाङा ओ हारसिं दावबायनो मोजां मोनो ना बलि लोगोफोरजों ना न'नि गारजेन बिमा बि फा, बिदा, फंबायजों दायनो मोजां मोनो।
आं माने न'नि फेमिलि बिदा, फंबाय गासै बिमा-बिफा लानानै ज' दावबायनो मो जां मोनो आरो ना।
औ औ औ औ
औ
उम ओमफाय नोंथाङा दावबायनायाव जेनेबा इदिनो नायनो लुगैनाय मि-जिरादफोरखौ नायनो नोंथाङा बिराद एक्साइटेड जानाय जायो जानां
नंगौ नंगौ औ
थिगानो आंबो जिब-जुनारफोरखौलाय नायनो बिराद गोसो जायो सिगांलाय गुवाहाटियाव थांखांबाय थांनाय बेयाव आं ओरैबायदि मोनसे नुथाय नुबो दों। जेराव जों जिखुनु जोंनि जायगायाव नुवा नुयि जिराद बुस्थु जिब-जुनार
औ नंगौ।
बेफोरखौ माने जों नु नुयो आरो ना।
नोंथाङा नुबोनानै गोसोआव माबायदि फिलिंस फैयो।
गोसोआव ओरैबायदि फेलिंच फैयो जे बेफोरबायदि दिनैसो नुबाय आङो होनना गावखौनो गाव बिराद गोजोननाय खुसि दिन्थियो आरो माने। बेफोरबायदि बेरायना बेरायना एसे एनै मान मानसिफोरनोबो फोरमायनो हायो गावखौनो बिराद गोजोन्नाय मोनो आरो ना।
नोंगौ नोंगौ।
औ ओमफ्राय बाखि खिनि नोंथाङा आरो उनाव अबावबाफोर बेरायनो गोसो नामा?
बेरायनोथ' गोसो। दा माने रांखावरिनि एसे गोनांथि जायो। जाहैबायना बिनि बे बेलायाव थांनो साननायफ्राव थांनो हाया जाथ'ना दं।
औ औ होमबाथ' थिगानो नोंथां मोजाङानो दावबायनो हानायालाय दावबायनांगौसो।
औ औ नंगौ मोजां।
औ बिदि नो
नोंथांनि जिल्ला फ्राव मा मा जायगा दं माने एसे बिदिनो बेरायथावना दावबायथावना
जोंनि जायगायावथ' बुंनो थाङोब्ला बिदिनो बुंनांसिगोन माखासे फिसा फिसा बबेबा जायगा लायो जायगा मोनसे पार्क पार्क होननाय बिदिनो जायखिजाया नाम लायै मुं लायै मोनसे फार्क खुलियोना।
औ नंगौ नंगौ।
जोंना ओरै बाटारफ्लाइ पार्क ओरै हमना ला कारबि ब्लक ओरै बिदिनो बायदि बायदि बेरायग्रा जेरै कार्बि ब्लग होनना बुंनो थाङोब्ला बे कार्बि मोनसे कार्बिफोरनि माखासे ट्रेडिसनेल ड्रेसफोरबो गाननो मोनगोन जाहैबाय जेरै बाटारफ्लाइ बुंनो थांब्ला मा बाटारफ्लायनि सि सेम्बोल बा सिनारि। माखासे माबाफोरबो नुगोन जाहैबाय बिदिनो गोबां बायदिसि ना नुनो मोनो आरो ना नुनायालाय बिदिनो गावबा गाव जायगा लायै जायगा खुलिनाय फार्क आरो बेफोरो। माखासे बेफोर खमथिबो थाबाय ओ इदिनो बा टिकिट दान दाननानै हाबनांगौ बेफोरबायदिनो औ नोंथांनि जायगाखैलाय ओरैनो नोंथाङा मा मा जायगायाव बेरायखो फिसा फिसा फार्कफ्राव
जागायावथ' ओरै
औ औ औ थिगानो होमबा दा नोंथांं दिनै एस-एसिनिकिनिखौनो सावरायथ'नोसै ना।
औ औ नोथां दे दे।